हेलौ।
औ खोनाबाय ना नोंथां?
औ खोनादोंथ'।
हेल'
भयइसखौ मोजां क्लियार खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां। दिनै जों मानि सायाव रायजलाय नोंथां।
जोङो बर' हारिनि दामग्रा देग्रा आगजुनि सायाव रायज्लायजागोन।
अ अ जागोन नोंथां बिदिनो जागोन। बर'फोरनि ओम बर'फोरनि औ
रायज्लायनो आसा लानोसै
अ दे जागायनि बर'फोरनि दामग्रा देग्रा होनोब्लाथ' जोंहा खाम सेरजा सि सिफुं थरखा गंना जथा बेफोरनो गोलैजोबखायोना।
औव बेफोरनो जोंनि गाहाय दामग्रा देग्रा बेनि अनगायै जोंहा
अ
फिसा फिसा दामग्रा देग्रा थाबावो जों बेखौ गाहायै बारा बाहायनाय जाया।
बे मोनद'आनो दा जोंना जि आइटेकबो मोनना दं नामा नोंथां।
औव जे आइटेक जे आइटेक मोननानै दं।
औव गासै सयथा जादोंमोन नामा थांनाय माखासे मोनदेरनायजों
लिरनायजों औव द'था जाबाय। द'था मोननो हाबाय। ओ दासिम दासिमथ' जोंहा गुबैयै दामग्रा हिसाबै खाम जथा सेरजा सिफुं ना?
औव थरखा दंना बेयो गोलैजोब्बाय जेनेबा
फोरखौ जोङो बांद्राय ओम ओम बांद्राय बाहायनाय जाया नामा।
बाहाय जेनेबा गोदोनिफ्रायनो बर'फ्रा बेफोरखौ बाहायबोबाय थादों थेवबो माखासेफ्राव दा एसे खमायबोनायखौ नुनो मोनदों आरो माने मेनाथ' जोंना बे गासै सयथाया बे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय हिसाबैसो दा जि आइटेक मोननो हादों नालाय बेनिखायनो गोलैयो नामा नोंथां।
औव औव औव जानांगौ बेबायदिनो जोङो खाम खामखौ जोङो खोराय मोसानाय आर'ज मेथाइ खननायाव बांसिनै बाहायो। ना बैसागु
नंगौ बैसागु रंजानाय बेफोरावनो बांसिन बाहायखादों जिहेथु जोंहा बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो जेब्ला ओरैनो सल'बाथा फोराव बिजाबफोराव बुंनाय दंना। खाम से से जोनोमनि सल'बाथा माबा नों नोंथाङा बिदि फरायफेरनो मोनबाय नामा नोंथां।
औ मोनदोंमोन मोनदोंमोन औ
ओरैनोथ' आं मिथिनायाव मिथिंगानि जेब्ला रंजा बाजा दाउसिन दाउला गासैबो सोरजिबोदोंमोन बुहुमाव बेफोरजों लोगोसे मिथिंगायाबो जेनेबा रंजाफानो लुगैनाय बेफोरजों लोगोसे बुहुमाव खामनि जोनोम बिदि खोनानो मोन्दोंमोन आरो आं। सल'बाथाखौ गोदोनो उन्दैयावनो उन्दैयावनो एसे खिथानानै खोनादोंमोन दायो बांद्राय क्लियारि गोसोआव गैजोबला बेनिखायनो दा ओरैनो ससेल' बुंनाय जाबाय नोंथाङा मिथियो नामा बियो सल'खौ
बेनि बागै आंबो बांद्राय गोसोआव गैजोबला ओ दा आङो बे खामखौ हेलौ बबे दंफांनिफ्राय बाहायबा ओ बानायोब्ला जोंनि खामा साबसिन जायो गोबावसिन जोरो। जोरथाया माबायदि बेखौ नोंथाङा मिथियो नामा?
मा मोनलाय नोंथां? माजों बा माजों माजों बानायनाय जायोमोनलाय ओरैनो?
अ आं मिथिनाय बादिब्ला बेखौ अदाल दंफां होननायजों बानायोब्ला आरो खान्थाल दंफां जों बानायोब्ला मोजां जायो होननानै मिथियोमोन आरो। मोजांसिन जायो होननानै
अ नोंथाङा दा नोंथांनि जेनेबा ओनसोलफोराव बिदि फोरबोफोराव बेफोर दामनाय देनायखौ बाहायोना नोंथां?
औ बाहायो दाबो गोबां बाहायो बे नङाबाथ जानायानो नङा। जोंनाव हाबा आरज' मेथाइफ्राव खनो आरज' मेथाइ दामनाय जायो आरज' मेथाइ खननायाव।
अ जेब्ला हाबा दानो अब्ला खनाय जायो आरोना बेफोरखौ
औ दामनाय जायो दामनाय होननाय जायो बिजों लोगोसे आरो जोङो बैसागोफ्रावथ बाहायखायो। खाम नङाबानो खाम नङाबानो जाया आथिखालाव गोबां बैसागोफ्राव खाम नङालासिनो साउन बक्स दामनानै मेथाइ दामनानै मोसायो थेवब्लाबो जोंनि गामियाव खाम जथा नङाब्ला जाया आरो दासिमबो। बेबायदि खौ गारनाय नुवाखै दामनानै मोसानायखौ।
गुबुन दामजु बाहायनानै मोसानायखौ आलदाबो मोनोना नोंथां। साबजानाय मोना आरो उम गामिनि हारिमुनि दामनाय देनाय बेफोर खाम सिफुंफोरखौ बाहायनानै रंजायोब्ला गोजान गोजान बिदि इन्टारेस्टआ बांसिन जायो आरो।
औ गावबो गावबो रंजानाय मोनो गोसोयाबबो ओ मोजां मोनो।
औ
जोंनि दामनाय देनाया गुबुन हारिफोरनोबो बिहोमा होयो होननानै नों सानो नामा?
मा होनदों नोंथां?
जोंनि बर' हारिमुनि दामनाय देनाय खाम, जथा, सेरजा, सिफुंफोरा गुबुन हारिफोरखौबो बिहोमा होयो होननानै नोंथाङा सानो नामा?
औ औ सानो नोंथां। माने गुबुन हारिफोरावबो बेफोरखौ बाहायनायाथ' बाहायजोबखायो आनो फ्राय खामफोरखौ जेनेबा दाथु बाहायनायखौ नुगासिनो ना।
आंनि बायदिबा गोबां बिथिङावनो गोहोम खोख्लैनो हायो आरो।
औ पसिस्था होननाय मोनसे दामनायाव
बे अस बेयो जेनेबा नुनायावथ खामजोंनो एसे एखे आनो ना ना ओमफ्राय
एखेथाम औ एखे थामानो
औ जाय सिफुंङाबोथ' गासिबो बाहायजोबो आनोखा जेनेबा मोसानाय मुसुरनाय गासैबो गान मेथाइ दाम बिदिफोराव गासैबावबो बाहायजोबनाय जाखायो जोंहा सिफुंखौबो।
औ गोदान मेथाइफ्रावबो गोजाम मेथाइ मेथाइफ्रावबो खुगा मेथाइफ्रावबो जोंङो सिफुं खौ बाहायनाय जायो।
बाहायो गुबुन जेनेबा नोंथांङा सोंदोंमोन ना? गुबुनाव इफेक्ट खालामनाय बिदि आंनि बायदिबा बेफोर। बेफोरखौ गासिखौबो बेलेगावबो इउस खालामनायनि थाखाय आंङोबा गोलैयोआनो होननानै बुङो।
औ गोहोम गोग्लैगोना गोहोम खोख्लैयो मोजां।
दा बेफोर दामनाय देनायजोंनो गाव खौनो गोबां बेलेग गुन जेनेबा रोंगौथि थायोबा गुबुन गुबुन गोजौ लामायाव गावखौनो दैखांलांनो हानायबो जोंहा लामाबो थायो ना दामनाय देनायफोरजों लोगोसे गावनि जिउखौ
औ जिउ खुंनायावबो। औ हेफाजाब होयो जोंनि दामनाय देनाय रोंगौथिया दामनाय-देनायनि रोंगौथि थानाया आथिखालाव रां खामायनायावबो खामानि होयो।
औ जेरैबायदि जों दा नुनो हायो। बर' हारिनि हिसाबै बे भागग्यतिक बिथांखौ इगजामफोराव लानो हानाय जाहैबाय जों दा सिफुं सुनायाव बिथांनि सिफुं सुनायखौ गोबां मोजां मोनो आंङो। नांङा माबोरै खोनाफेरबायनाा मा आबाद मोनो नोंथाङा?
औ खोनादों मोखां बिजाब। औ गोबांङैनो बिथाङा मुंदांखा। बयजोंबो सिनाय जानाय
बिथांनि बे सुनायखौ लानानैनो गोबां मानसिफ्रानो खन्थाइ नभेल बिदिफोर फरायनानै बेकग्राउन्ड जेनेबा इयाव होब सोफानानै लानायखौ नुनो मोननाय जादोंना नोंथां।
औ नुदों जोबोद मोजां मोनदों बे बायदि खालामनायखौ बिनो
नोंथांङा माबै बेफोरो सुबुंफोरनि जेनेबा सुनो माबाफोर दामग्राफोर एसेसो रोंगौनाथि दं नामा नोंथाङा?
आंनाव एसे एसे खाम दामनायनि सायाव रोंगौथि दं। आंङो आर'ज मेथाइाव आर'ज मेथाइ खन्नो थांनायाव आंङो। सोलोंदोंमोन बेनि सायाव एसे रोंगौथि दं खाम दामनायनि सायाव आं सोलोंनोबो गोसो इयुनाव समफोर मोनोब्ला सोलोंसिगोन
औ। मोजांङानो नोंथां सोलोंनो लानो हाबाथ' मोजांङावनो ना?
औ गावनि थाखायबो मोजां।
औ। दामनाय देनाय बर' हारिनि दामनाय देनायाथ' जोंहा। गोबां बिथिङावनो नांगौआनो जायो ना फारसेनिफ्रायनो बुंजायो जेनेबा। दामनाय देनाय बिदि आर'ज मेथाइ फुजा फोरबोफ्रावबो गासैबावबो बाहायजोब सुफ्राम नांगौआनो जायो जेनेबा हाबाफोरखौथ' बुंखांखाबाय नालाय नोंथां।
औ आरो बे जोंनि दामग्रा-देग्रानि दामग्रा देग्रा आगजुफोरा जोंनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनायावबो हेफाजाब होयो।
उम
सिनायथि मोनसे बे दामनानै जि ओंखारनाय देंखो। बे देंखोखौ खोनायोब्लानो हमनानै मोनो। बे देंखोआ जोंनि बर' हारिनि होननानै
अ
दा जेरै बागुरुमबायाव दामनाय देंखोफोरखौ। जों खोनायोब्लानो मोसानाय खेराइयाव मोसानाय दामनायखौ खोनायोब्लानो बे दामनाया बै देंखोआ बर' हारिनि होननानै गुबुन हारिफ्राबो मिथिनायफ्रा मिथियो आरो जाय
औ दाथ' औ फ्राय मिथिजोबनायानो जाफ्रामबाय जेनेबा थांनाय बे वाल्ड रेकर्ड जानाय थांदोंमोन ना आरो बेनि गेजेरजोंबोथ' गोबां आसामनि बाहेरा भारतनि बाहेरा गुबुन वार्ल्डावनो। नुनाय बायदि जानानै माखासे गोबाङानो मिथिजदों बाव जायफोरा मिथिथाराखैमोन बिसोरबो एसेबाबो मिथिनो हानाय जादों जानांगौ।
उम। औ जादों मिथिनाय जादों सोरबा सोरबा मिथियाबाबो बे दामजुनि ओ एसेबाबो मिथिदों।
ओ। आरो नै नोंथां मोनसे जेनेबा सिफुंनि सोमोन्दै मोनसे बुंनाय दङ ना? ओ जेराव बाथौ फुजा होनायावबो बाहायनाय जायो जायखौ बे सिफुं सिजौनि सिरिया सिरिबा सिफुंनि गरङा गरंबा होननाय बे लाइन दङ ना?
औ।
बे लाइनावबो गोबांथ' जोंहा माखासे अथ' ओंथि हाब नानै दङ ना नोंथां बेफोरखौ साननानै नायोबा जोंहा गावखौनो माबा मोनसे गुबुन जौगानाय लामायाव माबानो हानाय साननाय फैयो आरो।
औ मोनदाङो जों गावखौनो जों दावगानाय हारि होननानै जोङो हमनो हायो। गावखोनो मोनदाङो ओ फुंआ सिफुङा मोनबेसे रोखोमनि थायो बेफोरखौ नोंथाङा मिथियो नामा?
मोनबा मोन नामा नोंथां?
बेबायदिनो सिफुङा थायो जानांगौ गोबां रोखोमनि गोबां रोखोमनि नङाबाबो बेबायदि मोनबा मोन ब्रैया थानांगौ आंनिबा।
बे मोनब्रै मोनबा मोनबाखौ एसे मोनथियो माबा खोनानाय बायदि मोनदों आरो नोंथां?
बिनि मुंफोरखौ मिथियो नामा मा-मा बाहायनाय जायो?
सिफुं- सिफुं गोलाव सिफुं गुसुं आरो मा- मा मोनबा बावलायलांबाय नोंथां नोंथाङा मिथियोबा खोन्थाना होदो एसे?
आंबो बेखिनिखौ मिथियो ओ सिफुं सिफुं खान्दाखौ जोङो सिफुं खानदाखौ आर'ज मेथाइफोराव बाहायनाय जायो नामा?
अ - अ।
आरो सिफुं गोलावखौ
औ।
हारफोराबो बाहायो गोदोहाय।
अ नोंथांनि ओनसोलाव बेफोरबायदि जेनेबा गामि ओनसोलाव जमा जानानै बिदि दामनाय देनायण फोरनि माबाफोर जायो नामा नोंथां जेनेबा फोरोंनायफोर बिदि? औ जेनेबा फोरों गामियाव थायोना बिदिनो सोलोंनो थाखाय जाय रोंगौ बियो जमा जानानै ज'मा खालामनानै फोरोंनाय।
जाय रोंगौथि औ जायो नामा नोंसोर अ- अ औ। जोंनियावबो